औ खुलुमबाय माबोरै दं नोंथाङा?
ओ आङो दासान्दि मोजाङैनो दङ आरो
औ औ आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दि।
औ
औ
नोंथाङा ओ मा आयदानि सायाव रायज ज्लायनो होननानै सानदों एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ दा जों सानैबो बै मागो दमासिनि फिथा सौराय जानायनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा ओ गिबि मागो दमासि दानाव गिबियाव मा खालामग्रोनाय जायो बेखौ एसे फोरमाय।
अ मागो दमा सिनि समाव ओ दा मागो होनोब्ला थ' जोंनि बर'फोरनिनो ओ माने जोब था रंजाथाइ फोरबो नङा होमबा? जोङो मागो दमासि सिनि सानाव ओ माने गाजा गोमजायै माखास से ओ फिथाफोरखौ जानायनि अनगायैबो बो माखासे फोर फोरबोफोरखौ खुंनाय जायो मोजाङै मागो दमास मानसिखौ खुंलांनाय जायो नङा होमबा दा बेजों लोगोसे मागो दमासियाव फिथा जानाया बा फिथा सं सौरायजानाय बा माखासे रोखो रोखोमनि फिथा जानाया जोंनि मोनसे हुदा जोंहा जेब्ला गायखाङो फुखाङो अब्लानिया जोङो मागो जायो मिथिखायो ना बयबो जे मागोखौहाय मानि थाखाय औ मानि थाखाय जानाय जायो दा बे आरो खोथाया दा मागोआव जोङो गोबां फिथाफोरखौ जायो दा बेनि बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ लावदुम फिथा एबा एन्थाब फिथा एंखु अ दै सिथाव बा आरो
औ।
सौराइ फिथा बेफोरखौ देनानै जायो। नोंथाङा मि थिनायाव आरो बेनि अनगायैबो माबाफोर फिथा संनानै जाबावो नामा?
औ। बे दमासियाव जानाय फिथाफोरा आं मिथिनायावबो नोंथाङा बुंनाय बेखिनियानो आरो बेनि अनगायैबो बायदिसिना लारु बानायनानै जानाय जायो। जेरै नालेंखरनि लारु सिबिंनि लारु बा सुजिनि लारु बा माइ रंनि लारु थिक बेफोरबायदिनो लारुखौबो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। हो
औ नंगौ आ आं आंङो नोंथांनिफ्राय मिनथिनो लुबैयो जे आ जोंनि जोबोद माने ओ गोथावसिन फिथा लावदुम फिथा। हा बे लाउदुम फिथा खौहाय माबादि ओ बानायनानै जानाय जायो बेनि आदबखौ बा आदब खान्थिखौ माने आं नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैयो।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनि बे बर' हारिमुनि मागो फोरबोआव जानाय लावदुम फिथाखौ मारै माबोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंङो माथा माइरंखौ नै सोमना दोननानै एसे रुइहोनानै बेखौ देनाय जायो, देंखिजों बा उवालजों देनानै बेखौ ओ जोदौआव जोदौआव दै दै जोदौसे लानानै बे खौ जोदौनि मोखाङाव खुरैखौ हमनानै बेखौ खुन्दुंनि हिस- हिजों बेखौ लावदुम फिथा बानायनाय जायो बेखौ माने औ जोदौनि जोदौआव होनाय दै गुदुंजों बेखौ हमनानै फिथा लावदुम फिथाखौ बानायनाय जायो। औ बेयाव लावदुम फिथाखौ लावउदुम फिथायाव मा मा होयो होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि बायदि गोबां रोखोमनि बानायनानै जानो हायो। जे नालेंखरनि लावदुम फिथा बानायनो हायो। आरो सिनिनिबो बानायनो हायो थिग बेबायदिनो सिबिंनि आरो औ बायदि बायदि गोबां दङ। औ गुरनि नो ओ निज जि निजि जा गोसो बेफोरखौनो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। ओ गोबां जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव लावदुम फिथाखौ सिबिंजोंनो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो औ। नोंथाङा बेनि बागै आरोबाव मा फोरमायबावगोन?
औ जोङो औ औ जोंथ मिथिगौ ना जों लावदुम फिथाखौ बिदिनो दैहुआव ना? जिदौआवहाय बानाय यो- नाथाय आथिखालनि मुगायाव जों गुबुन आदबैबो जोङो बानायनायखौ नुनो मोन नङा ना। जेरै औ औ औ। दा जोङो बै कुकारावहाय कुकार आवहायबो बानायनायबो जाखौ जों नुनो मो नो आ थिखालनि मुगायाव। लावदुम फिथाखौ। नुफेरदोंना नोंथाङा? औ।
गोदोनि मुगा आरो दानि मुगा गोबां सोलायबाय नङा होमबा? दा दानि मुगाया गोनोखो मुगा बयबो सिगां सिगां जाजोब्बाय। औ थिक बेबायदिनो कुकाराव बानायना जानायखौबो नुनो मोनदोंसै। दानि समाव।
औ औ आरो आरो आ नों थाङा माबानि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना जे ओ जोङो उम मा होनो बेखौ सौराय जानायनि सोमोन्दै सौरायखौ जों माबादि ओ बानायनानै जायो?
खौ जोंनि ओनसोलाव माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जों माइरंखौ एवनानै बेखौ ओ सौराय बानायनानै जानाय जायो बेखौ। माइरं बा सिबिं बायदि बेफोरखौ होफानानै एवनानै जानाय जायो जोंनि जायगायाव। नोंथांमोननि जाय गायाव माबायदि जानाय जायो सौरायखौहाय?
जों-जोंनियाबो बेबादिनो माबायो आरो बेजों लोगोसेनो बेखौ ओ देनानैबो जायो आरोना बेखौ। एवखांनानै बे खौ देनानैबो जानाय जायो आरो माबाफोराव बे साफोराव सोमनानै बिदिनो जायो आरो
औ बेनि देनानै जानाय बा एवनानै जानाय सौरायआ गोथावा माबा मोनसे बेलेग दङ' नामा?
औ नंगौ ओ बे देनानै जानायनि माने थावनायाबो एसे आलादा जायो। एसे रोखोमनि माने आलादा जायो नों जा नायाव माने गुन्दैखौ नोङो साहजों गलायनानै जे ब्ला जायो एसे से माने बिनि ओ थावनाया एसे जुदा जायो आरो ना जुदा-जुदा जायो गोथावसिन जायो औ
आरो बेनि बागैनो लावदुम फिथा बा सौरायनि अनगायै जोंनाव सिथाव बा एन्थाब फिथा सावनाय जायो।
औ औ
औ थिग बेबायदिनो एनथाबखौ माबायदि बानायनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ एसे फोरमाय?
औ ओ आथिखालनि मुगायावथ' जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय दोरोङारि हिसाबै जों माइब्रा माइरंजों बानायो नङासै दा दानि मुगायाव जोङो बै माइब्रा गोसोम खौबो बा-बाहायनाय खौ जों नुनो मोनो। नंगौ ना औ दा जोङो बे खौ बानायनायनि ओ आदबा जाहैबाय जोङो आरो मोनसे जोङो नोजोर होयोबा नुयो जे फिथाखौ। जोङो। बे मेसिनाव। बे मेसिन बैफोरावहाय। देनाय जायो। गोदोहायथ' जों उवाल गायहेनाव देयो। नाथाय बे आं मेसिनजों जिहेथुनाखि देयो बे देनायाव। देनायनि माने आ बानायनाय। आरो बै उवाल गाहेनजों बानायनाय बिनि ओ माने। ऐ सेब आलादा जायो आरो ना बै मिसिनफोरजों बानायनाया माने एसे ओ माने आ थाया खारो जाहैदों। बेनिखायनो माने सिथाबो बियो। माबायाव थाव माय बे बानायग्रा बे माबायावहाय। ओ सारायाव। एसे थाबो जाहैदों दा बेखौ मा खालामग्रोनांगौ गिबियाव। जोङो गोबां रोखोमनि बेखौ बे एनथाबावहाय। एनथाबनि बिस सिङाव। ओम जों सिबिंबो होनाय जायो। ना सिबिं सिनि ला औ ग माने गलायनानैबो होनाय जायो औ गुरबो होनाय जायो आरो। ओ नारिखल रु ओ बेखौ। गु ओ नालेखलखौ गुन्दै। खालामनानबो जोङो। होनाय जायो बेबादिनो बे सारायाव साराय मोन बिदिनो बिनि गुन्दैखौ होनानै बेयाव जों माबा मोनसे जि जिखुनु जोङो ओम से बे जों मास जों जानो गोसो जादों बेखौ नालेंखरजों बा नालेंखरजों बे होनानै माने आ खौ सावनाय जायो आरो
औ बुंनो थाङोब्ला मिचिनजों देनाय आरो दिंखिजों देनायनि मादाव ओ देंखिजों देनाया गोबांसिन सवाद जायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरोना औ बेनि अनगायैबो आरो थावनि सिथावखौ माबोरै सावो होननानै बुङोब्ला बे माइब्रा माइरंनि गुन्दैजोंनो बेखौ देनानै बे बेखौ दैजों एसे गथा बानायना लानानै बेखौ सिथुमनानै
ओम औ
थावनि फिथा बा सिथावखौ बानायनाय जायो आरो बेबो जोबोरैनो सुवाद गोनां
औ नंगौ बुंनो थाङोब्ला औ
बेफोरनि सोमोन्दै माबा बुंबावनो सानगोन नामा
औ जोङो आथिखालनि बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायथ' ओ जों बेफोरखौओम माखासे फोरबोफोराव जानाय फोरबोफोराव जानाय बादियैसो जोङो बेफोरखौ सावनानै जायोमोन नङासै दा जोङो आथिखालनि मुगायाव जों बेखौ ओ
आ रां खा खामाय नि बा फालांगिनि बेलायाव जोंओ ओ बाहाय खौ नुनो मोनसै बेखौ पेकेटाव सोनायखौ फाननायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो दानि मुगायाव माखासे ओ बै माबाफोर बै एन फिथाफोरखौ बा लारुखौ बिदिनो बानायनानै फान नुनो मोननाय जाबाय लावदुम थाव हो दखान गला फोराव जोंनि आइजोफोरा बर आइजोफोरा बेखौ ओ थांना थानायनि राह हा हिसा हिसाबै लाबोनाय लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो आरो नोंथाङा बे बेलायाव आ मोजां जादोंना जायाखै नोंथाङा मा सानो?
औ औ बे बेलायाव ओ आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे लामा बेयो बेखौ जों बयबो ओ माने मदद होलायनांगौ औ बेखिनियाव बेखिनिखौनो बुंनानै आं जोंनि दिनैनि रायलायनायखौ फोजोबथनो सानबाय
औ दे गोजोनथों औ गोजोनथों